औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
अह आं दायो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां
औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन थारैनो नोंथां
औ नोंथांनाव आं माने मोनसे सोंथि सोंनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन आरो
औ
बे सोंथियानो जाहैबाय जे नोंथाङाथ' नुखादों नङा होमबा आथिखालावहाय मबाइल नङाब्ला सोलिनो हायाबा मबाइलनि जुग होननानै नोंथाङा एसे मबाइलनि बागै बा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां आङो माने जाखिनो हायो नोंथांनि सिगाङावहाय माने फोरमायना होनो नाजागोन आरो नोंथां
औ
जेरै जोंना मबाइल होनोब्लाथ' आथिखालनि मुगायाव जोंना गोबां सुबुङानो मबाइल लायो-लायो नङा होनब्ला नोंथां बिदिनो जोंना आथिखालनि मुगायाव जेरै जोंनाव सोलिनो हानाय माने गोब्राब जालांबाय आरो नोंथां बिदिनो जोंना बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि मु मुगायावहाय गोबां सोलायबाय जोंना गोदोनि मुगायावहाय बेफोरबायदि माने बांद्राय माने मबाइलनि बाहायनाय माने जोंङो नुनो थांङामोन आरो नोंथां माने जोंना नुयोब्लाबो गोबां खममोन गोदोनि दिनावहाय जोंना मबाइल दंबाबो जायखौ बुङो टेलिफन माने बेफोरखौसो जोंङो बाहायनायखौ माने नुनो मोनोमोन आरो नोंथां बिदिनो जोंना आथिखालावथ जोंना गोबां बिदिनो गेदेर गेदेर मबाइल ओं ओंखारबाय आरो गोबां गोदान गोदान मबाइलबो माने ओंखारबोगासिनो ना आरो जेरै बिसना जोंना बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय मबाइला जोंना गोबां खामानियावनो होयो होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंना मबाइला जेरै सासे फरायसाया स्कुल फोरावहाय फरायनायाव एबा टिचारनि फोरोंनायाव माबा माबाफोर जुदि बिहा बुजिनो दंबावोब्ला एबा माखौबा बिसोर माने रोङाखैब्ला जेरै जोंना इउटुब एबा गु गुगोलफोराव सार्च खालामनानै माने फरायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना आरो गोबां दङ जेरै मबाइला मानसि सुबुंखौहाय मोजां लामाथिंबो लांनो हायो एबा गाज्रि लामाथिंबो लांनो हायो
बिदिनो जोंना मबाइलाहाय खायसे फरायसाया जुदि बे मबाइलखौ माने बिदिनो जानला मोनला टाइमावनो एबा जानला मोनला समावनो जुदि बियो गाज्रि बिदिनो गेम एबा गाज्रि भिडिअस नायबाय थायोब्ला माने बिनि ब्रेनखौबो माने मबाइला जागोन आरो नोंथां बिदिनो जोंना माने मबाइला गोबां मानसिखौ माने मोजां लामाथिं लांनायानो जाहैबाय जेरै जोंहा बेयावहायनो माने लेखा फरायनो हायो आरो बिदिनो जोंना साख्रि फोरनि माबाफोर एप्लाइ खालामनाय जायोब्लाबो मबाइलजोंनो खालामनो हायो जेरै जोंना गोबां सुबिदा कम्पिटार दखानफोराव थाङा लासिनो निजिनि आखायावनो मबाइल दङ माने बे मबाइलजोंनो जोंहा माबा मोनसे अनलाइन खालामनोब्लाबो आरो सोरखौबा माबा मोनसे खौरां दैथायहरनो ब्लाबो बे मबाइल जोंनो हायो आरो नोंथां जोंना आथिखालावहाय जोंना मबाइलनि गोबां गोनांथि जानानै फैबाय जेरै जोंना अबावबा जुदि नोङो लामा हान्थिनो थांदोंब्ला एबा नोंनि आखायाव रां गैयाब्लाबो ना नोंथां जोंना आथिखालावथ' जोंना मबाइलावनो रां थाखायो नालाय नोंथां बिनिखायनो जोंना मबाइल जोंनो माने अनलाइन खालामनानै माने गोबां मानसियानो रां होलायनाय एबा लालायनाय जों नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंना आरो मबाइलाओ जेरै ववाट्सप होनो जायखौ बे वाट्सपजों जों माने गोबां गोजान गोजान जान जायगा थायोब्लाबो एबा जोङो बेखौ मोनहासव्लाबो माने बे सुबुं ओ माने गोजान जायगायाव दङब्लाबो जोङो बे वाट्सपनि गेजेरजोंनो जोङो फटक्स एबा बिदिनो खौरां दैथायहरनो हायो आरो नोंथां आरो जोंना बे मबाइलनि गेजेरजोंनो माने गोजान गोजान जायगायावहाय बेरायहैनो एबा जोङो दावबायदिंनो मोनाब्लाबो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो माने जोङो बै जायगाफोरखौ एबा समायना नुथाइफोरखौ माने नायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना गोज गोजान जायगायावहाय बिदिनोबे अबावबा जोंना दैबाना जादोंब्लाबो एबा अबावबा बिदिनो बुलाय बुसि जादोंब्लाबो जोङो बै मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो जायखौ बुङो मोखां बिजाब फेसबुक आरो इउटुब टुब माने बिनि गेजेरजोंनो जों माने नायनो हायो आरो नोंथां आरो गोबां जोङो नांगौ नांगौ एबा गोनांथि गोनांथि जेरै जोङो निउसफोर मोनो बे मबाइलनि गेजेरजोंहाय बिदिनो जोंहा मबाइलखौ मोन्दों होननानै खायसे खायसे फरायसाफोरा माने माने समफोरखौ माने ओैनो हार हरो आरो बेफोरबादि सम हगारनानै लायोब्ला जोंना बे मबाइला माने बे सासे सासे मानसिखौ माने गाज्रि लामाथिंबो लांनो हागौ आरो नोंथां जुदि बियो लेखा फरायनायनि अनगायैबो जुदि बियो बिदिनो आं दानैसो जे बुंलांबाय गाज्रि गाज्रि बेफोरबादि गाज्रि गाज्रि फिदिअ बेफोरबादि गाज्रि गाज्रि गेम जेरै फिभायार, भाबजिफोरखौ गेलेबाय थायोब्ला बिनि ब्रइेनखौ माने बै मबाइलनो जागोन आरो नोंथां बिनिखायनो जोंना मोजां खामानियाव बाहायोब्ला माने मोजाङानो जालाङो आरो नोंथां जुदि बे गाज्रि खामानियाव बाहायदोंब्ला बेयो गाज्रियानो जालांगोन आरो नोंथां बिदिनो जोंना आरो बुंनो थांडोब्ला ओ मबाइल गैयाबा जोंना बिदिनो सासे सुबुंआ अबावबा गोजोन जाय याव दावबायनो थांदोंब्ला जों माने बेखौ खौरां लानो मोनाब्ला माने जोंना गोसोआ हाय गोबां आं गिनाय फैयो नङा होमब्ला नोंथां ओ बिदिनो जोंना औ बे मानसिया ओ अबावबा मा जायो खो माने गोसो आव माने गिनाय फैयो आरो जुदि बे मान मानसिखौ जोंडो बै मबाइल जो जोंहाय खौरां लाबाय थानो मोनोब्ला बिदि ओ बिनि खौरांखौ माने मोनफैबाय थायोब्ला माने जोंना आ न'खरनि सुबुं फोराबो माने गासै सुबुं फोराबो माने गोजोना। गोजोनै एबा सान्थि माने थानो हायो आरो नोंथां ओ बिनिखायनो जोंना औ। गोजान गोजान जायगायाव खौरां लानो थाखायबो जोंना ओ बाइलनि गोनांथि थार आरो। आथिखालाव मबाइल गैयाब्लानो ओ सासे मानसिनि माने मेगनखौ माने खाना बायदिसो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना ओ
मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' ओ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ बेनिखायनो नोंथाङाबो मबाइलनि सोमोन्दै एबा जोंना मबाइल खौहाय माबायदि बाहायोब्ला मोजां लामाथि थांनो हायो एबा माबायदि बाहायोब्ला गाज्रि लामाथि थांनो हागौ माने बिनि बागै नोंथाङा बे एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथाङा मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' जों गासिबो मोनथि खायो जे म ओ गोबां रोखोमनि गाज्रि बा गोबां रोखोमनि मोजां खामानिखौ खौबो मावो नोंथाङा होनलांनाय बादिनो सासे फरायसाया जुदि मावो बा फरायो मोजां खामानियाव ओ थासारियावहाय गोरोबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोंनो मबाइलखौहाय माबा मोनसे अनलाइन खालामनो थाखायब्लाबो अ टि पि नि थाखाय गोनांथि जाखायो नङा होमब्ला बे अ टि पि खौहाय जोङो ओ जोङोहाय मबाइलजोंनो मोननो हायो बेनिखायनो जोंनो मबाइलखौ जोबोर गोनांथि जायो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि खामानिफोरावहाय जोङो मबाइलखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरैबायाददिहाय गोबां रोखोमनि खौरांफोरखौहाय जोङो मबाइलनिफ्रायनो बुथुमनानै मोनो आथिखालावथ' ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा नोंथां जोंखौहाय बे मबाइलानो। सानसेनि गेजेरावनो बा हरसेनि गेजेरावनो मुं दांखाबो खालामनो हायो बा ओ सानसेनि गेजेर जोंखौ गाज्रि खैफोदावबो खोख्लैनो हायो। बेनिखायनो जोङो मबाइलखौ हाय मोजां खामानियाव बाहायोब्ला ओ मोजां जायो आरो। ओ बेफोरबादियैनो गोबां रोख खोमनि फरायसाफोरखौहाय जोङो मबाइलनि गेजेरजों इउटुब बा ओ इउटुब बा गुगोलफोरनिफ्राय एन्सार कुइसन बा सोंनाय फिनायफोरखौहाय स्कुल बा कलेजफोरावहाय मोजाङै बुजियाब्ला बा सोंनाय फिन्नायफोरखौहाय मोज जाङै होआब्ला जोङो ओ बेफोरखौहाय मबाइलनि गेजेरजोंनो बुथुमनानै ओ फराय सोलोंथाइ लानायावहाय हेफाजाब मोननो हायो बा नोंथाङा माबा मोन से जायगायावहाय थाङो बा बेफोराव हाय नोंथांनि गारिफोराहाय गाज्रि जायोबा नोंथाङा माबा मोनसे लामा ससेयावहाय आन्दायना नानै थायोब्ला बेफोरनि गेजेरजोंबो जों मबाइलनि गेजेरजोंबो बेफोर खबर न'फोरावहाय हरनो हायो। सासे सुबुङा जुदि मबाइल थायाब्ला बेफोरबादि जेंनायावहाय ओ न'खरनि बा लोगोफोरनि सहाय मोननायखो जों नुनो मोना। बेफोरबायदिनो जोङो गोद दोनि दिनावहाय मबाइल गैयैनि थाखाय गोबां रोखोमनि जारला जानायखौहाय जों नुनो मोनदोंमोन। गोदोनि दिनावहाय बे बेफोरबादि मबाइलफोरखौहाय जोङो नुनो मोनामोन। ओ सो सासे सानैनियाव थायोब्लाबो जोङो जोंनि गामि गफा ओनसोलावहाय मबाइलनि बाहायथिखौ जोबोरैनो खम खौ नुनो मोनोमोन। ओ मबाइलाहाय गोबां रोखोमनि थायो। जेरैबायदिहाय ओ नकिया सेमसं रियेलमि बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन-गुबुन ओ कम्पानिफोरजोंहाय बानाय जानाय जोंनि बे मबाइलफोराहाय ओ जोंनि मबाइल बाहायथियाथ' आथिखालावहाय गोबां रोखोमैनो जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदियैनो जोंनि जा सुबुं समाजफोराहाय जेरैबायदि दावगाबोदों बेफोरबायदि नो जोंनि मबाइलनि बाहायथियाबो गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ गोबां रोखोमैनो सुबुंफोरा मबाइल लानानैहाय गोजौ फारसे दावगालांनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो गोबां रोखोमनि सुबुंफोरानो गाज्रि खामानियाव मबाइलखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि नोंथाङा बुंखानाय बायदियैहाय ओ सासे गथ थसायाहाय उन्दैनिफ्रायनो मबाइल लानानैहाय ओ जा गेमफोरखौ गेलेनो नाङा बेफोर गेम खौहाय गेलेनानै जुदि गावनि फरायनाय बा सोलोंथाइ लानायखौहाय दोनथ'नानै ओ बा ओ फरायनायफोरखौहाय गारो। नाथाय बेफोरबायदि थासारियावहाय जोङो गोबां रोखोमनि जेंना जानायखौहाय नुनो मोनो। सासे फरायसायाहाय फरायनाय समावहाय फरायोब्ला बा सासे फरायसाया ओ ओरैनो थानाय समावहाय